औ नोंथां।
ओ खुलुमबाय उम ओ आं नोंनो फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ दा जोंनि दैज्लां बोथोरावहाय ओ मा मा आबाद मावनाय जायो बैफोरनि बागै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोङो दैज्लां बोथोर बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो माइ गायनायनि अनगायै ओ जोङो पथलनि आबाद जिंखा लेस रां खांख्रिखला ओ गोखा काख्रेल बेफोरनि आबादखौबो जोङो मावनाय जायो । गोबां आनो औ जों आरो माइखौथ' जों माइ गैयाब्ला जों मैगं थाइगंल' जानानै थांनानै हाया थांनो हाया ।
औ ।
जोङो गिब यावनो माइ गायनाय बुङोब्ला जोङो ओ खोथियाखो सोमग्रोनानै लागोन। खोथिया नङा माने जोङो माइलि दोननाय बिखौ जोङो बस्थायाव सोनानै सोमग्रोनानै लानाय जागोन फुख्रि बा दैमाफोराव साननैबा सानथामनि था खाय । औ बियो जेब्लानोखि गाजा फिसा हरगोन अब्लाना जों बिखौ बोरियाव बोखांनानै लाबोनाय जायो आरो ना नोंथां ओ बिनि उनाव जोङो बिखौ दै फस'खांनायनि उनाव जोङो बिखौ बस्था बनानै ओ खोबनानै दोननाय जायो आरोना ब हननानै औ । बेनि उनाव जोङो बिखौ ओ दुब्लि फोथाराव हालेवनानै दोननाय हा-हायावहाय फोनानै होनाय जायो आरोना आखाइयाव मुथा मुथा लानानै जोङो सारनानै फोनाय जायो आरोना।
औ नोंथां ।
नोंथां ओ बिनि उनाव जोङो बिखौ ओ दानसे बा दान खावसेनि उनाव फुनाय जायो आरोना नोंथां।
औ बिनि उनाव जोङो माइ गायनाय जायो आरो ना बिखौ हालेवनानै।
औ थारैनो ।
औ नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय ओ माइखौ गायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा होनलांदों जोंनिथिंबो बिफोरबाय दिनो गायनाय जायो जेरैहाय जोङो खोथिया ओ खोथिया फो ओ खोथिया फोग्रोनो थाखाय जोङो गिबियावनो हाखौ नांगोल जों बा ट्रेक्टर जों हालेवनानै मोजांसे गुरै ग्लेब ग्लेब हाब्रु खामनानै लाग्रोनांगोन। ओ बेनि उनावहाय जोङो जोङो ओ खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइ जालि माइ-माइफोरखौ ननि न'आवनो दोनखागोन नङाब्लाबो गलाफोराव लायनानै बेखौ फाथोनि बसथायाव सोनानै।
ओ सानब्रैबा सानबासोनि थाखायस सोमनानै दोनगोन बेनि उनाव हाय बेखौ सानसे बा फोराननानै।
नो गाजा बेरहोगोन ओ बेनि उनावहाय। जोङो हालेवनानै दोननाय हायावहाय बेखौ सारहैगोन ओ
औ।
खोथियाखौ माहा फैयो होननानै बुङोबा ओ जोंनोथ' मानसिनि गोनांथि ओ मानसियानो आखाइजों मुथा मुथा लानानै सारनानै होयो।
औ नोंथां।
हाय ओ दानसे बा से खावसे दाननि उनावहाय ओ जेब्ला बे खोथियाया गायजानाय महराव फैयो एबा देरो अब्ला जोङो बेखौ हौवाफोरबाबो हिनजावफोरबाबो फुनानै उम माइ फोथाराव माइ फोथार दुब्लि हालेवनानै दोननाय हाफोरावहाय गायहैनो हायो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बै गायनानै बे गायना दोननाय माइखौहाय आसिन आसिन कातियाव मोनहैयोब्ला फिथाइ थायनानै मोनहैयोब्ला जोङो हानानै न'आव लाबोना दोनफैनानै ओ मोसौजों नङाबा माइ माइ सौ माइ माइ नाग्रा मेसिनजों नानानै ओ न'आव बाख्रियाव जमायै सोना दोननाय जायो। आरो बेखौ जोङो जोंनो जोंनोथ' मानसिनो माइरंनि गोनांथि जायो नालाय। बे माइखौ जोङो। फोरानना दोननानैहाय जेब्ला बे माइया रानगोन अब्ला बे माइ। खौ ओ जोङो मिलफोराव लांनानैहाय सहैगोन ओ सौनायनि उनाव गुन्दै आरो माइरं। गुन्दैजों माइरंजों नांदेरनानै थागोन बेखौ जोङो संग्रायजों जावनानै संग्राय जों जावनानै ओ माइगाबफोर फैफायोबा आरो ओ सानद्रिजों सालिनानै ओ गोगोयै माइ दुं महराव मोननो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो ओंखाम संनानै जानो थाखाय थियारि खालामनानै लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। ओ माइनि अनगायैबो गोबां ओ गोबां आबादफोरखौ जोङो बायदि बायदि रोखोमै गायनायखौ नुनो मोनो ओ नोंथां नोंसोरनिथिंजायहाय मा मा आबादखौ माबायदि आदबै गायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोङो मैगं गायनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो जिंखा गायनायनि बागैनो एसे सावरायनिसै जिंखा होनोब्ला जोङो गिबियावनो बिखौ दुब्लिखौ जों जा हायाव गायगोन बिखौ जोङो मोजाङै सा मार होग्रानै लानांगौ गिबियावनो। सामार ओ गि बियावनो जों खारायग्रोनानै लागोन बिनि उनाव जों बेखौ सामार होनानै लागोन आरोना। बेनि उनाव जोङो बिखौ हाथरखौ मोजाङै देख्रुबनानै जोङो बियावहाय हाग्राफोरखौ बासिनानै खांनायनि उनाव जोङो ओ जिंखा बे गरखौ हा एसे गोजौ गोजौ खालामनानै जों थुनानै होगोन आरो ना नोंथां। औ बिनि उनावहाय जोङो जेब्लानोखि जिंखाया खिलिबोगोन एसे गिदिर जायोब्ला जों बेवहाय जिंसि थुनानै होयो नङाब्ला जोङो दिरुं सोंनानै होनाय जायो आरो ना। आरो बिनिस जेआव बे फिथाइखौ मानला होनो थाखाय जोङो गोजौहाय सां लुनानैबो होनाय जायो आरो ना। बेनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय फिथाइआ बे सांसायावनो थानाय जायो आरो ना। हायाव नाङोब्ला जोंना औ मैगं मैगंफोरा सेवनो नागिरोना नोंथां? औ बे बेनिखायनो
ओ बेफोरबायदि उम जिंखा उ जिंखा फोर गायनायावहाय ओ नोंसोरनिथिंजाय मा मा हासार बाहायनाय जायो आरो मै मैगंफोराव मा मा मुलि होनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ मुलि बुङोब्लाथ' नोंथां आङो बेफोरनि बागै बेफोरबायदि मुलि रासायनारि हासारफोरनि बागै मोनथिनाय जाया आरो ना। बांसिनानो जोंनि थिं गोबाङानो होनानायखौ नुयो आरो थेवब्लाबो मोनथिया आरोना नोंथां आङो बांसिन गोबोर हासारखौ गुदियाव होनाय नुयो बिनि अनगा एम फौ एनलानि थाखाय जोङो मुलिखौ होयो ओ थेबोलावबा आङो मुंफोरखौ मोनथिनाय जाया आरोना नों थां औ नोंथाङा मोनथियोब्ला फोरमायना हो
हासार ओ रासायनारि मुलिफोरखौथ' होनाय नुयो नाथाय बेफोरनि मुंखौ जोङो सोंनाय जायाना बेनि थाखायनो आंबो मुंफोरखौ मोनथिया ओ रासायनारि हास सार होननानै बुङोब्ला बेफोरनि मुङा जादो पटास बेफोर औ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि हासार थायो ओ नामफोरखौथ' मोनथिजोबा आङो।
औ इउरिया हासार होननानै बुंनाय जायो औ।
नामफोरखौ मोनथिनाय जाया आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ गोबोर गिबि गायग्रोनायाव गोबोर हासारफोरखौ होग्रोयो। ओ बेनि उनावहाय बे बिफाङा एसे देरब्ला थाय जोङो रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ।
औ नोंथांमोननि थिं जेब्ला मोसौजों ओ माइ गायो अब्ला जोङो मा मा आगजु बाहायनाय जायो हालौनाय समाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ। ओ दानि जुगाव थ' बारा एसेबां ओ नांगोल नांगोल जुंगाल बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनला ओ गोदान गोदान दि बिगियाना जेरै ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मेचिनफोर बरनगासिनो। ओ बेनि थाखायनो दा जोंनि बि थिंजाय ट्रेक्टरखौनो बांसिनै नुनो नाय जायो। ट्रेक्टरजों नो हालौनाय खौ बांसिनै नुयो आरो दा हाफोराबो ओ ग्लेब ग्लेब हाब्रु जाला अन्थाइफोरा बांसिन जाबाय। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि बिथिंजाय फोरखौनो बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो ओ बेनि अनगायैबो जोङो आलि खोनायावहाय खदाल बेफोरखौ बाहायनायखौ बांसिन जों नुनो मोनो । नांगोल जुंगालफोरखौथ जोंनि बिथिं जाय बाराखौनो बाहायनायखौनो नुनो मोनला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ । माइाय माइ गायखांनानै जों माइखौ हानानै लाबोखांनायनि उनाव नाराथिलियावबो गोबां रोखोमनि जोङो मैगं थाइगंफोर फोनो हायो नोंथांमोननिथिंजाय मा मा मैगंखौ फैयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो । होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां । मैगं नाराथिलियाव फोनो बुंयोब्लाव जों गिबियावनो मटरफोरबो फोनाय नुयो बा बेसर आरोबाव बिथिं खाला दालि । बा दालि दुन्दिया बेफोरखौनो बांसि सिन फोनाय नुयो आरोना जोंनि जायगायाव नोंथां । आरो गोबां फोबावनाय जायो । ओ टिसिबो बुङो जों बेखौबो थाव बानायनायाव हायो ।
औ ।
औ बेफोरखौनो जोंथिंजाय बांसिन फोनायखौ नुनो मोनो आरो ।
औ नोंथां ओ दे होमब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जों आं मोनथिनो मोनै गोबां बाथ्राखौनो आं नोंथांनिफ्राय मिथिनानै लानो हाबाय । सोलोंनानै लानो हाबाय । नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय ।
औ नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर । गोजोनथों औ गोजोनथों ।